हेलौ ओ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
ओ नोंथाङा जुदि फ्रि दङ ब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा
औ औ हागोन दे
आदसा होनबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं कल खालामनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन दे
अब्ला आव आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बर'फोरनिनो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन दे
औ अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथांमोननि जायगायाव गोदो गोदायनिफ्राय आबाद मावनाय खान्थि आरो दानि गोदान मुगाजों आबाद मावनाय खान्थिफोरनि गेजेराव गोबां फाराग फैबाय नामा एबा मा मा आबादफोरखौ मावनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ हागोन दे
औ दे फोरमायनानै होदो होमबा नोंथाङा
औ जोंनि ओनसोलाव गाहायै माने आंनि जि जायगायाव थायो बे जायगानि ओ जायगायाव माने माइ आबादखौनो गाहाय आबाद हिसाबै मावो बर'फोरा
औ नोंगौ
ओ बेनिनो गोदोनि समफोराव ओ माने जोंनि आबै आबौमोननि बिमा-बिफा जेनेबा जोंनि आजै-आजौमोननि ओ समावहाय बे जायगायाव जेनेबा ओ माइ आबादखौ बोसोराव खोननै मावोमोन आसु माइ आरो दैज्लांनि माइ ओ आथ आथिखालावथ' आसु माइखौ बांसिनानो गायलिया नंङा होमबा?
औ नोंगौ
औ ओ बिनिनो सोलायनाय होननानै बुंङोब्ला बेबो मोनसे आरो बेनि अनगायैबो गोदोनि दिनफोराव आबाद मावनायाव ओ जेनेबा मोसौजों हालौवोमोन
आथिखालावथ' मोसौजों हालौवनायखौबो जोंनि ओनसोलाव जोबोद खमै नु नुसै माने औ आथिखालनि जेनेबा मा होनो ओ ट्रेक्टर बायदिफोरजों ओ गायनायखौ बां हालेवनायखौ बांसिन नुसै
औ
बेनि अनगायैबो गोदोनि समफोराव माने मा होनो आबादफोराबो साबसिन जायोमोन जे बो रासायनिक मुलि हासारनि बारा गोनांथि जायामोन नाथाय आथिखालावथ' बेफोरनिबो गोनांथि जानानै फैबाय नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो
बेनोसै नो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेनि अनगायै माने ओ मा होनो नोंथांमोननि ओनसोलाव गाहायै मा आबाद मावनानै बर'फोरा थांनानै थायो आरो बेफोरनि मावनाय आदबफोरा माबायदि माबायदि बेफोरनि बाग बे एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन थारैनो ओ नोंथाङानो जे आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायलांखाबाय ओ जों गोदोनिफ्रायनो मिथियो जे बर' हारिया गासैबो सुबुं माहा हारियानो मा आबाद मावनानै थांना थाग्रा मोनसे हारिखा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंग
बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे गोदो गोदाय आजै-आजौमोननि समनिफ्रायनो बर' फोरा माइ आबादखौनो मावनानै बा मेसें बोथोराव माखासे गोरान खेथि बा आबादफोर मावनानै जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गाहाय आबाद होनोब्ला बेनो माइ आबादानो गाहाय आबाद होननानै बुंजायो बिनि अनगायैबो दैज्लां बोथोरावनो माइ आबादजों लोगोसे से गोबां मैगं थाइगंफोर एबा माखासे फालांगियारि बिथिं खालामनो थाखायबो गुबुन मैगं थाइगं बेफोरनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरैबायदि पथल खुमब्रा बहल जिंखा फोरला बैफोरबायदि मैगं थाइगं लोगोसे मैथा जोगोनार बैफोरबायदि मैगं थाइगं मावनानै माखासे फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलथिंजाय
औ
बेनि अनगायैबो मेसें बोथोरावबो गोबां बिथिङावनो आबाद मावनानै गोबां बर' न'खर एबा बर' सुबुं माहारिफोरानो गाव गावनि न'खराव गोनां थि जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ माने सुफुंनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो फालांगि खालामनानै जेरैबायदि हालदै मा होनो माखासे मैगं थाइगं गायनानै हाइजें हालदै आरो बिदिनो मेसें बोथोरनि मैगं थाइगं लाइ खफि लाफा बैफोरबायदि मैगंफोरखौ गायनानै माखासे हाथाय बाजाराव फाननायखौ फाननानै न न'खरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो
औ औ
बेनि अनगायैबो गोबां आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जों बुंनांगोन जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव होननानै बुङोब्ला ब्ला मा होनो बयनिख्रुइबो गोजौ मासि एबा गोजौ मासिनि फालांगिखौ आवग्रिनो हादों होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोराव जाय मा आबाद मावनाय जायखौ होनो बानलु सिब्रुनि आबाद मावनाय बेखौ बां बांसिन नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोराव बुंनो थाङोब्ला फालांगिनि बिथिङाव बेनो गोजौसिन मासिखौ आवग्रिनो हादों ओ से केजियावनो गिबि दिहुनजेननो हायोब्ला जिनै जौ जिथामजौ बैफोरबायदि से केजियावनो रां आरजिनो हानायखौ नुनो मोनदों आरो
औ औ
बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावनानै जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुं माहारिफोरानो गाव गावनि जिउखौ खुंबोनायखौ नुनो मोनदों आरो आबाद मावनायनि बिथिङाव होनना बुङोब्ला गोदोनि समावथ' मामोन जोंनि ओनसोलावबो मोसौजों हालेवनानैसो आबादखौ मावनाय नुयो नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालाव गोबां बिगियानारि दाजेमफोरा दिहुननायनि जाउनाव एबा बिग गियानारि आदांदामिनफोर ओंखारनायनि जाउनाव मा मोननो मा होनो ट्रेक्टर हालेवनो थाखाय ट्रेक्टर आरो बिदिनो माइ गायनो थाखायबो मेचिनफोर दिहुननायखौ नुनो मोनसै
औ औ
बेफोर बिगियानारि दिहुनथाइ दाजेमफोरा जे बै गोदोनि समाव जेसेबांखिनि हालौवनायाव सम नांगौमोन नाथाय आथिखालाव गोबां खम समनि गेजेरावनो माने गावनि खामानिखौ फोजोबनो हानायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ ओ
ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो आबाद मावनाया गोबां बिथिङावनो सोलायबोबाय गोदो जाबायदि आबाद मावोमोन आथिखालाव गासैबो सुबुंफ्रानो सोलोंथाइ मोननाय जाहैबाय नालाय बेबायदि बुंनांसिगोन आरो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि जेनेबा दैज्लां बोथोरनि आबादाव एबा माइ आबादनि बेलायावनो मा मा माइ आबाद मावनाय जायोबा माइनि मुंफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा एसे?
औ औ
जोंनि ओनसोलाव ओ गाहाय माइनि रोखोम होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो रनजित होननाय माइ दङ बे माइखौनो गाहायै माने बयनिबो न'खरा गायो। ओ औ बेनि अनगायैबो ओ बैसागु मागो बायदि फोरबोआव ओ फिथा एन्थाब जानो थाखाय दख्लासे जेनेबा बयनिबो न'खराव र-रनजितआथ' गाहायखा बेनि बादै औ बेनि बादै बयनिबो न'खराव बेबायदिनो दब्लायसे बा दब्लायनै खो ओम हाखौ माइब्रा गायो।
औ।
आरो ओ जोसाबो खायफाया जोसाबो गायो।
औ।
ओम बेनि अनगायैबो आरोबाव जि ओ गो- गोदान माइरं ओंखारदोंमोन माइ गोस- माइरं गोसोम होन्नाय
औ।
बेनि आबाद मावनायखौबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो।
औ।
औ, ओ बेफोरनोसै।
ओ ओ जोंनि जेनेबा बर' माहारि होनना बुङोब्लाथ' माखासे फोरबोफोरजों लोब्बा थानाय मा होनो फोरबोत फोरबोफोराव जानो थाखायथ' बैफोर आबादखौ मावनाय जा खायो नङा होमबा नोंथां? ओ जेरैबाय दि माइब्रा बाद- बा माइब्रानि माइब्रा बिनि उनावहाय मा होनो जोसाफोरखौ मा होनो जोंनि फोरबोफोराव बेफोरो माइरंफोर गैयाब्लानो मा फिथा सौराय जानायाव जेबो मा गैया होननानै बुंनांगोन जेबो मुलाम्फा गैया एबा बैसागो मागो खुंनायनि बा फोरबो खुंनायनि जेबो ओंथि गैया होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ।
बेनिखायनो बैफोर आबादखौबो नां जोंनि थाखाय गोनांथार आरो। जे इयुनाव जोंनि फोरबोफोर फैगोन होननानै फैगोन एबा फोरबोफोराव नांखागोन होननानै बैफोर आबादखौ मावखानाय जायो आरोना नोंथां। दैज्लां बोथोरावनो
नंगौ।
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो एखे रोखोमैनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो, जेरै नोंथांमोन नोंथाङा दा जेरैबायदि फोरमायलांदों। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बे एखे रोखोमैनो आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
ओ अब्ला नोंथां जोंना थिनानै होनाय समाबो जोबनानै फैबायमोन। दोनथ' दिनोसै नामा?
औ जागोन दे
औ दे।
दे